अय ना नोंथां
औ खोनादों।
अ अ नोंथाङा मा खालामदों?
आङो ओरैनो दङ दा
अ नोंथांजोंहाय ओ एसे बाथ्रा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन
अ खावसे खौसेथिनि सोमोन्दै नोंथांजों आं एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ दे
अ माने खौसेथि होनोबोला आ ज'यै गोसो मोनसेयै मिलायलायनानै ओ मोनसे ओ खामानि एबा मोनसे ओ जिनिसखौ ज'यै गोसो ज' मिलायनानै मावनो लानाय जि बिथांखि आरो मावनो लानाय जि थांखि बेखौ बुङो ओरैनो सरासनस्रायै खौसेथि होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ ओ
दा खौसेथिनि खौसेथिनि बान्दोआ ओरैबायदि जि आ जायनि जिन्ज्रिया माने जायनि जिन्ज्रिखौहाय ओ रावबो मा होननानै बुङो बे जिनज्रिखौहाय ओ ओरैनो सादारन सुबुंफोरा माने मोनथिनाय नोङा आरो जोंनि
औ
ओ बेबायदिनो माबायाव भारतबर्षआव जोंनि भारतावहाय ओ खौसेथिया ओरैबायदि मोनसे दि जायनि जाय हादराव गोबांथार हारि माहारिफोरा थांनानै थायो आरो नोंथां खोनादों ना नोंथां औ ओमफ्राय जाय जायखौ लानानै ओ जाय खौ लानानै ओ जोंनि मोनसे हादरा दिनै माने खौसेथि बे स्ल'गानजों खौसेथिनि जि मोनसे थांखि बिथां थांखिजों दिनै आवगायलांनो थाखौय गोबांथार दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरा खौसेथिनि बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नाथाय नाथाय दिनै जोङो जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेथिखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबांथार जिंगासिनो गोनां जाबाय ओमफ्राय जायखौ लानानै दिनै थार माने गोबांथार खौसेथिनि बान्दोफ्रा बायफ्रुलांनो हमदों आरो बेबायदिनो जोंहा खौसेथिनि आंखालाव आरो दिनै बिनि साननाय बिनि हनाय बिनि माखासे मावनाय- दांनाय गावजों -गावनो मिलायनो हायियाव दिनै खौसेथिखौ लोरबां नुहुरनानै गोबांथार समाव जोंनि गेजेरावहाय बेले -बेजे थासारि नुजानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ
दा ओ मोनसेओ माबायाव सल'आव दङमोन आरो नोंथाङा जेब्ला माने सासे बिफाया मोनसे- खौसेथिनि सोमोन्दै बुंनो फोरोंनो सानबाय। बेबायदिनो ओरैबायदि फोरोंबाय सातजन बिसाज्लाफोर दंमोन बेहा ओमफ्राय बे सातजन बिसाज्लाफोर फोर नि गेजेराव ओरैबायदि दाङााजि, जालायबाय थायो जे बेखौनो सानसे ए बियो बिफाया बुंबाय आरो नोंसोरो बिदा फंबाय ए ओ बिदिनो स्नि जन दङ बिजोंनो नोंसोरो दावराव जाबाय थायो खौसेथि गैया दिनै नोंसोरखौ आङो खौसेथिनि मोनसे आयदा फोरोंनि होननानै। जेब्ला मोनसे सरनानै दोननाय बजानिफ्राय ओ लावथिखौ गंसे गंसे बख'नानै सिफायदो दे होननानैहाय थोननाय जाबाय आरो नोंथां बिफाया
औ
ओ बेबायदिनो बियो फिसाजलाफ्रा थांबाय बख'बाय सिफायबाय गासैबो सातजन फिसाजलाफ्रानो लावथिखौ सिफायनो हाबाय आरो ओमफ्राय बेयाव बुंबाय ओ बिफाया बुंबाय दा नोंसोरो बेवहाय मा मोननो हादों होनबाय बियो मोनसे मोनसेखाय बियो बायबाय होननानै बुंबाय आरो दानिया बियो सातसन फिसााजलाफोरखौ बुंबाय दे हामबाय दानिया ओ बे लावथिखौ बख'वला जे गासैबो लावथिखौनो नोंसोरो सातजनबो सिफायनो नाजादो होननानै बिफाया थोनहरबाय आरो दा बेबायदिनो बेबो थांबाय बेबो थांबाय बे बजासे ओ माबाखौ सिफायनो थाखाय। लावथि सरनानै दोननायखौ सिफायनो थाखाय। गासै बिनि स्नि जन फिसााजलाफोरखौ साफा साफा थनहरबाय ओ गिबिसिन फिसााजलाखौथन हरबाय दा बे बजाखौ सिफायनो हायाखिसै नै नै थि फिसाज्लाखौ थोननहरबाय बेबो सिफायनो हायासै आरो थामथि फिसाज्लाखौ थिनहरबाय बेबो सिफायनो हायाखिसै ब्रैथि बाथि, दथि, स्निथि थांजोब्बाय बिसोर स्नि जनबो सिफायनो हायाखिसै। आरो नोंथाङां ओमफ्राय बिनिफ्राय बिफाया बिसोरखौ लिंहरनानै बुंबाय आरो दे दाना नोंसोरो फिसाफोर नोंसोर मा आयदा सोलोंखो होननानै ओमफ्राय बुंबाय आरो फिसाज्लाफ्रा बुंबाय आरो माने जोङो गंसे गंसेखौ जों सिफायनो हादोंमोन नाथाय दा बियो ज' जानायखाय बेयो बजासे ज' गोबांथार लावथि थानायखाय जों बेखौ हारसिङै बोलोजों हायाखिसै होननानै बिनिफ्राय बिफाया फोरोंबाय आरो नाय नोंसोरो दिनै आङो आयदा फोरोङो ओ जायाया लेथेर फेथेर बेखौ थाबनो सिफायनो हायो नाथाय जायहा ज'यै खौसेयै थायो बेखौ माब्लाबाबो रावबो लोर सोरै ओ गुरैयै गोरलैयैनो माब्लाबाबो सिफायनो हाया एबा लोर सोर बानायनो हाया। बेबायदि लेसनखौ फोरोंबाय आरो दा खौसेथिनि ओंथिया बेनो आरो नोंथां माने जाय खौसेथिखौ दिनै बुंबाय थानाय जायो माने बयबो हादर हादर खौसे मिलायलायनांगौ साननाय हनाय ओ साननायफ्रा ज' मिलायलायोब्ला बेखौनो खौसेथि होननानै बुंनाय जायो आरो बे खौसेथि नि गोनांथिया जों सुबुं माहारिनि गेजेराव आ जोबोर गोनांथार जोङो माने आ बे ओ बे हारिया बे आलदा बे हारिया बे आलदा होनलायना बासिया लासै जोङो खौसेथिखौ नोजोर बोनानै सानलायनानै खौसेथि थानो नाजायोबा जोङो सुखु गोजोनै थानो ओ हागोन आरो नोंथां दा आंनि नोंथांनिसिम गुसुंङै सावरायनाया बेनो दा नोंथांहाबो माबा मोनसे सावरायनांगौ दङ नामा नोंथाङां?
औ आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर'फोरनि माखासे ओ समाज खान्थि जोंहा गोदोहाय उद्रायनायनि माखासे खान्थि थि दानानै दोननाय दङमोन नङा होमबा बर' समाजावहाय बिनि सोमोन्दैहाय आङो नोंथांनि सिगाङाव सावरायनो सानदों आरो बर' समाज फ्रावहाय गोदोहाय गाज्रि हाबा मावोब्ला जायफोरो बेबायदिनो गाज्रि हुदा गाज्रि हाबा मावनानै जुदि समाजावहाय बेरेखा हाबा मावदोंब्ला बेफोरखौहाय जोंहा साजा होनो थाखाय माखासे खाथ्नि दानानै दोननाय जादोंमोन आरो बेफोर खान थि बेफोर खान्थिनि गेजेरजोंहाय माखासे बेबायदिनो गाज्रि हाबा मावग्राफोरखौहाय जोंहा मोजां लामायाव लाबोयोमोन बिसोरखौहाय जोङो उद्रायनाय खान्थिजोंहाय बिदिनो सुवा सुथि नांनाय बे खौहाय जोङो मोजाङावहाय लाबोफिनोमोन आरो बर' समाजावहाय जुदि सोरबा मानसियाहाय दाय मावोब्ला बेखौहाय मा होननानै सानोमोन जोंना बादुवा होननानै साननाय जायोमोन आरो सोरबा सोरबा दाय मावनायखौनो बादुवा होननानै सानोमोन आरो जों गोदोनि दिनावहाय दा बे बादुवा जानाय मानसिखौहाय उद्रायागमानि मानसिफोराहाय बेखौहाय जोबोद गाज्रि नोजोरजोंहाय नायबाय थायोमोन आरो
औ
बादुवा गोनां मानसि थायोब्ला मा गामियाबो बादुवा जाफाबाय बिबायदिनो सुवा सुथि नांफाबाय होननानै साननानै लायोमोन आरो गोदोनि दिनाव बेबायदिनो सासे मानसिया जुदि दाय मावोब्ला होमबा गासैबो गामिनि मानसिफोरानो उद्रायनांगौ बेबायदि खान्थि दंमोन आरो गोदोनि दिनावहाय नङाब्ला खाथि खालानि गामिफोरनि मानसिफ्राबो रावबो बे गामियावहाय जादेर लोंदेर खालामफैया रावबो फैदेरा बेबायदि खालामोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय दा जोंहा बेबायदि उद्रायनाय खान्थिखौ जोङो मोनबा बाहागोआवहाय राननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
बेफोरनो जाबाय आगर बाद, फंस्लद बाद, दाउखि बाद, खावालि बाद, आरो खौलो बद, जोंहा बे मोनबा बाहागोआवहाय राननायखौ जोङो नुनो मोनो। दा आगर बाद होननानै बुङोब्ला बे आगरबादाव जोंहा मा मा दायनि थाखाय मा मा दायखौहाय जोङो साजा होनाय जायो, बे खौ जोङो बेखौ जोङो। मा मायाव मोननो हायो होनबा बे बादखौ जोङो मोनबा औ मोन गु बोरलाजोंहाय उद्रायनाय जायो आरो बे बा दाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौहाय ओ बेबादावहाय गोग्लैनाय साजाफोरानो जाबाय जुदि बिमा बिफा बंस'नि हिनजावनि हौवानि गेजेरावहाय जुदि माबाफोर समाजखान्थि बेरेखा गाज्रि जाथाय जानानै थाङोब्ला। बेखौहाय बे आवगरबादनि नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायो आरो। बिनिफ्राय सोरबा मानसियाहाय जुदि गावनि बिमा बिफा बिबै बिबौखौहाय बुयोब्ला एबा बुथारोब्ला बिखौबो बे बारादनि नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो। ओ जुदि सोरबायाहाय जुदि मोसौखौहाय बुथारोब्ला ओ एबा बेबायदिनो बुनानै जखम खालामोबा बेबायदि बुथारग्रा सुबुंखौहायबो बे बारनि नेमजों उद्रायनांगौ जायोमोन आरो। आरो मा होनो बे थैनाय मोसौनि थाखाय बुथारग्राखौहाय जाय बुथारदों बेखौ जुरिमानाबो फोनांनो मोना आरो बे बुथार जाग्रा बि गुमायाबो बिनिफ्राय मोसौनि बेसेनखौहाय लाफिननो मोनामोन आरो बेबायदिमोन। ओ फंस्लद बाद होननानै बुङोब्ला बे बादखौहाय बे बादाव गोग्लैनाय सुबुंखौ जोङो मोनस्नि बोरलाजोंहाय उद्रायनाय जायोमोन होननानै मिथि ननो मोनो। बे बादाव गोग्लैनाय दायफोरा जाबाय बिमा बिफा बंस'नि मानसिनि अनगायैहाय जुदि गुबुन मानसिनि गेजेराव समाज नि खान्थि बेरेखा गाज्रि जाथाय जायोब्ला बेबायदि दायखौहाय जोङो फंसलर बादनि नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो। बेनिफ्राय सोरबा मानसिया जुदि मोसौ बुनानै लजाय आथिं बेबादि जखम खालामो ब्ला सिफायोब्ला होमबा बेखौहाय फंस्लदबानि नेमजों उद्रायनांगौ जायोमोन आरो। ओमफ्राय दाउखि बाद होननानै बुङोब्ला बे बादनिखौ बे बादनि मानसिफोरखौहाय जोङो मोनबा बोरलाजों उद्रायनाय जायोमोन आरो बेबादाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौहाय बेनिफ्राय बिनि दायफोरा मा मा होननानै बुङोब्ला ओ सोरबा सुबुङा जुदि बर'नि सोरबा मानसियाहाय सिगुन एबा मोसा जाखोन्दा गोथै बेदरखौहाय जुदि लाबोनानै जायोब्ला दावखि बादनि नेमजों उद्रायनांगौ जायोमोन आरो।
औ।
बेनिफ्राय अमा बोरमाफोर खौहाय जुदि मोसौ बेदरफोर मोसौफोर जोंहाय बेबायदिनो सोलायनानै जायोब्ला ओ दाउखिबारानि नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो गोदोनि दिनावथ' जोंहा अमा बोरमा बे फोरबायदि जोंहा सोलाय सोल' खालामनानै जानाय नेम दंमोन ना। बेफोरखौहाय जोङो मोसौजों सोलायनो मोनामोन आरो अमा बोरमाफोरखौहाय ओ सोरनिबा सोरनिबा खर'नि खानायखौहहाय हानानै जुदि खानायफोरखौ सिननानै फैसा लायोब्ला बे मानसिया मा होनो दाउखि बारनि नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो। आरो बिनिफ्राय जोंहा सोरबा जुदि बर'आ बर' हारियाहाय जोंहा हानिदो आइजें ना आरो बिगुरनि फालांगि खालामोब्लाबो बेखौहाय जोङो दाउखि बारनि नेम जों उद्रायनांगौ जायोमोन। बेबायदि फालांगिबो खालामनो मोनामोन गोदोनि दिनावहाय ओमफ्राय खावालि बाद होननानै बुङोब्ला बे बादनि थाखाय मोनथाम बोरलाजों उद्रायनांगौ जायो खावालि बादखौहाय। जुदि सोरबा मानसियाहाय सोरबाफोर मानसिया जुदि गोथैजों गोथै बारियावहाय जोंहा बायदिसिना मुवा बेसाद हरफायोोना गोथै मानसि फोरजोंहाय जेरै रां रुफा मुवा बेसादफोर बेफोरबायदिखौ हरफायो जुदि बेफोरबायदि गोथैनाव हरफानाय मुवा बेसादफोरखौहाय लाबोनानै जुदि सोरबा मानसिया बाहायफैयोब्ला बेखौहाय खावालि बादनि नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो ओ बिनिफ्राय सोरबा बर'आ जुदिहाय मोसौ बायनानै बे मोसौखौ जुदि बोसोरसेनि गेजेरावनो मुलाम्फानि गेजेरजों फानहरफिनोब्ला डाबोल मुलाम्फानि गेजेरजों फानहरफिनोब्ला बे मानसियाबो बे खान्थिजों उद्रायनांगौ जायोमोन आरो माने मोसौखौ जोङो बायनानै बे बोसोरावनो मुलाम्फा लानानै फानहरफिननो मोनामोन जोङो बोसोरनै बोसोर थाम बेबायदि थानानैसो फानहरफिननो मोनोमोन आरो। नङाबा जोंहा दाय नाङोमोन ओमफ्राय खौलोबोद बाद होननानै बुङोब्ला बे बादनिफ्राय बे बादखौ उद्रायानि थाखाय जोंहा बोरलानि गोनांथि गैेलाया बेखौ ओरैनो उद्रायनाय जायो आरो। ओ बे बादाव गोग्लैनाय दायफो दाया जाबायहाय जुदि सोरबा सुबुङा गुबुन सुबुंखौहाय नंखायखौनो रायखोमानानै जुदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै सोर एबा खैफोद खोख्लैयोब्ला बेखौहाय मा होनो खौलोबोद बादनि नेमजोंहाय उद द्रायनांगौ जायोमोन आरो बैबायदि मानसिफोरखौहाय नंखाय बाथ्रा बुंग्रा बेफोरबायदि सुबुंखौ। ओ दा जोंहा उद्रायनाय खान्थि बेफोरबायाददि खान्थिफोरा जोंना बे - बेफोरनो बे मोनबा खान्थिजों जोंहा उद्रायनाय नेमखान्थिखौ नुनो मोनोमोन आरो बर' समाज आवहाय बियो गोदोहाय सोलियोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनलिया। बेफोरबायदि उद्रायनाय खान्थिखौहाय जोंहा।
औ
ओ